हेल'। मा खामदों नोंथाङा?
आङो दा नै दोङो ओरैनो जिरायगासिनो गर' बोथोरा गरमथार नालाय एसे बार जागासिनो।
औ बोथोरा गरमथार नामा नोंथांमोननिथिं?
औ नै जोबोर गरम सानदुं गोसाथार जादों नोंथांमोननिथिं गरम नङा नामा बोथोरा?
जोंनिथिं एसेबां गरम नङा।
अ।
ओंखाम जाखांबाय ना?
औ जाबाय नोंथां।
मा ओंख्रिमोन?
ओंख्रियाथ' मैथ्रु बिबार अनलासोमोन। नोंथांनालाय?
औ। आंहा थास' बिबार थास' बिथ'राइ ओमफ्राय दालि ओमफ्राय ना गोरानमोन ओमफ्राय लाथामोन।
औ औ औ माथो जोबोर गोथाव गोथावथार नों थांनि ओंख्रिफोरा।
औ गोथावनो दा। नोंथाङा मा मा मैगं जानो मोजां मोनो?
ओरैनोथ' आङो अनला ओंख्रिखौ जोबोर मोजां मोनो आरो साम'जों सबायजों जोबोर मोजां मोनो आरो बे दैज्लां बोथोराव खान्थाल फिथाइ थाइदों जिहेथु खान्थाल बेगर ओंख्रि जोबोर गोथाव मोनो बेदरजों। नोंथाङालाय?
नोंथाङा बुंनो हागोन ना साम'जों सबाइजोंखौ बोरै सङो?
औ साम'जों सबायजोंथ'ओ गिबियावनो जों साम'खौ दैसाफोरनिफ्राय खननांगौ जायो दंग'फोरनिफ्राय खननानै लाबोनानै साफा खालामनांगौ जायो। साफा खालामनायावहा साम'हा जिबायदि दाखोन आरो ओ खिथु थायो बेखौ दा ननांगौ जायो बा साफा खामनानै गारनांगौ जायो ओ गारनायनि उनावहा बेबायदि मोजां सुना लाना नै साफा खालामनानै बेखौ सोमनानै दोननांगौ जायो दसेनि थाखाय ओ सोमना दोनखांनायनि उनाव बेबायदिनो सबायजों संगोन बा बे सबायखौ रेदि खालामनांगौ जायो एवनांगौ जायो एल एवनानै ओ बेबा यदिनो मोजां रुनांगौ जायो खारैजों आरो जि साम'मोन बेखौ ओ सोमनायखौ बोखांनानै सुनानै मोजांहै ओ थाव होनानै बेबादि सामब्राम, फानलु, मस्ला-मस्लि होनानै मोजाङै एवख्रबना लानानै औ बे साम'आ मोजाङै मोनोब्ला हा सबाइखौ होनानै गोदौ बोखांनानै गोदौ होनोनानै संनाय जायो।
औ नोंथाङा आंनिफ्राय माबाफोर ओंख्रि संनायनि बागै मिथिनो लुबैदोंबा सोंनो हागोन।
औ नोंथाङा अनला ओंख्रिखौ माबायदि सङो फोरमायनो हागोन?
बबे मोनसे अनलाखौ बुंदों नोंथाङाबा?
औवा मेवा अनला।
औ औ औवा मेवा अनला बेखौ जोङो दायो दैलांनि समावल'सो जों मोननो हायो आरो माब्लाबा जोङो मेसेङावबो मोननायाथ' जों मोना नाथायबा जोङो दैज्लां बोथोर नो हानानै थेमायाव सोनानै दोनोब्ला बियो गोखै जानानै थायो होमब्ला बे समावबो जोङो मेवाखौ मोननो हायो आरो ओमफ्राय दा नैबे दायो थ' जोङो मेवा मोननाय बोथोर बेयाव जोङो मेवाखौ माबायदि अनला सङो होननानै बुङो ल्बा गिबियावनो जोङो मेवा खौ दाननानै बा हानानै जोङो साफा खामनानै लाग्रोनांगौ बि बेनि उनावहाय जोङो सुनानै लानानै ओमफ्राय बेखौहाय खारैजों संगोनबा गिबियाव खारै आरो संख्रै होनानै बेखौ ओ एवख्र'बग्रोनो नांगौ ना थायबा आंङो बेखौहाय मेवा अनला सङोब्ला आङो गिबियाव थावसो सेरग्रोयो। थाव सेरनानैहाय ओमफ्राय बेखौ मोजाङै सेरबाय थासिगोन ओमफ्राय बिनि उनाव ओ जोङो अन गुन्दैफोरखौ जोङो रेडि खालामनानै लाग्रोनो नांगौ जेनेबा अन गुन्दैखौ जो ङो जों जाग्रा माथा माइरंनिफ्रायनो जोङो बेखौ दसे सोमनानै आरो बेखौ सोमनायनि उनाव सु नानै बोखांनानै दसे फोराननांगौ आरो बिनि उनावहाय जो ओ देनानै लानो हायो थौसियावबो देनो हायो दायोथ' जेनेबा मेसिननि जुग जोङो ग्रेन्डार फोराव जोंङो सुनो हायो आरो जोंङो बेखौ सुनानै गुन्दै खालामनानै लानो हायो बिनि उनाव जोङो मेवाखौ मोजाङै एवख्रबनानै जो बा एवख्रबखांनायनि उनाव ओ बेयाव मेवायावहा ओ मोजां एवख्रबनानै मेवायाव मोननायनि दै जोङो होनांगौ आरो जेब्ला दै होयो मेवाया मोनो बे समावहाय जोङो बेखौ रुयोब्ला आरोबाव ओ जेसेबां बिबांनि नों नो अनला मैगं बा बिदै नांगौ जादों बेसेबांनि नोङो दै होनो हायो आरो जेब्ला गोदौओ नोङो ना होनो गोसोब्ला नोङो सेरनानै लानाय नाखौ होनो हागोन बा बेदर होनो गोसोबा बेदर संनानै लानायखौ होनो हागोन आरो बेनिखौ उनावहाय बेखौ मोजाङै गोदौहोनो हागोन गोदौहोखांनायनि उनावहाय अनला जेखौ जोङो देनानै लादोंमोन बे अनलाखौ दैयाव लगायग्रो नानै बेखौ बै गोदौबाय थानाय मैगंआवहाय लखबना होनो हायो ओमफ्राय बेनि उनावहा जेब्ला अनला आरो बे मैगङा गोदौगोन मोजां गोदौगोन बे समाव जेब्ला मोनननोसै मोननोसै समाव जायो बे समाव जोङो खारैखौ लुनानै होनो हायो आरो अब्ला बेबाददिबा गोथावसिन मोनो आंङो बेनि उनावहाय दाहार मस्लाफोर होयोबा होनो हायो आरो जोंङो बेबायदिनो अनलाखौ गुबुन गुबुन रोखोमनि जों जानो हायो सोरबाबा थावजों जायो सोरबाबा खारै जों जायो गावबा गाव गोसो बायदि जोङो गाव गायनि लुबैनाय बायदि संना जानो हायो हायो सोरबा दाउजों जायो सोरबा नोंजों जायो सोरबा बिदिनो जायहा जिदों गोसो जायो बेबायदिनो जानो हायो आरो
औ नोंथाङा जोबोर नोंथाङा जोबोर गोथाव बेबायदि अनला ओंख्रि संनायनि ओ जि आइडिया बा फरमुला मोजाङै खोन्थाबाय बेनि थाखाय नोंथांखौ जोबोद जोबोद साबाय साबायखर होनदों इयुननि समाव आंबो नोंथांनिफ्राय बेबायदि जि अनला ओं ओंख्रि संनायनि आदब खायदा बेफोरखौ बाहायनानै ओ संनानै जानांगोन ओ बेबायदिनो ओ जिबायदि जानाय लोंनायनि जि रायज्लायबाय आरो बेनि बागैनो जों माबाफोरखौ गु गुबुन गुबुन मैगंफोरबो जाबावो आं मोजां मोननाय मैगं फोरखौ नोंनो बे समावहा ओ बेबायदिनो जेरै दिंखिया दिंखिया आरो मैथ्रु बिबार मैथ्रु बिबार फाजा बेबायदि बिनो बायदि बायदि मैगंफोरखौ आं जोबोद मोजां मोनो ओ नोंथांमोननिथिं बेबायदि मा बायदि मा बायदि मैगंखो मोनो आरो माबायदि माबायदि मैगंखो जानो दायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन
जोंनिथिंथ' बुंनो थाङोब्ला गासै मैगंखौनो मोनजोबो होनबाबो ल' लस जानाय नङा खालि मोना होनबोला जोंनिथिं दालि मोना दालिखौल'सो मोनादां गासै मैगंखोबो जोंनिथिं मोनजोबो गासैखौबो आबाद मावनानैनो दिहुनजोबो जेहेथु जोंनि नि जायगाथिं गोरान खेथथि बा मैगं थाइगंनि खेथथि होनोब्लाथाय मुंदा दांखा होनबाबो लस गैया जोंनि जायगायावहाय जोङो बोथोर बोचोरनि मैगं बोथोरावनो दिहुनो आरो जि मैगंफोरखौ नांगौ बेखौ जोङो हाथायाव जोंहा बायलायलायनो गोनांथि गैया बेखौ जोङो गाव गावनि बारिफोराव खाना नानै जबावनो जोङो मोनजायो उ आरोबाव आंयो बुंनो सानबावदों नारज जि अमा आं बिराद मोजां मोनो नोंथाङा जाफेरबायना?
औ आं फेरबाय नोंथाङा फोरमायनो हाग गोन नारजि अमाखो माबायदि नोंथां सङो?
आं जोबोद मोजां मोनो नारजि थालिर फस्ला आलु आरो अमा बेदर। जेब्ला जोङो बे ओंख्रिखौ संनो लागोन अब्ला गिबियाव जोङो थालिर आथियानि दंफांनि सिंनि मोदोमखौ जेया गोरलैसिन बेख खौ जोङो दाननानै लानो ग्रोनां जायो बेनि उनाव जोङो हानानै लानो हायो आरो नारजि बेखौ जोङो सोमनानै दोननो हायो। आरो बेनि समाव बिनि उनावहाय आलु दरनैसो जोङो हादेरना होनो हायो जेब्ला बेफोर गासैबो रेडि जायो बेखौ जोङो खारै होनानै एक्सट्रा जोङो रुनो हायो आरो बिनि उनाव जोङो जेब्ला अमा बेदरफोर होगोन अब्ला अमा बेदरखौ एसे उखुन्दैयाव फोरानदबनानै माहाय मोदोमनायनि बेखौ उखुन्दैआव फोरानदबनानै दिननो हायो बिनि उनावहाय अमाखौ थाव संख्रै फानलु हालदै मस्ला मस्लि होनानै जोङो जेरै बेदरफोरखौ सङो बेबायदि संनानै जोङो फोमोनग्रोनानै लाग्रोनांगौ बेनि उन उनावहाय रुनानै लानाय थालिर फस्ला नारजि आरो आलु बेखौ जोङो लखबनानै होनां गौ अमाया मोन नोल्बा आरो जेब्ला बे मोननै जों मिक्स जायो अब्ला बेखौ गोबौ आ बेबायदि गोदौ होबाय थानांगौ आरो जेब्ला बियो गोदौओ मोजां गोदौओ बिनि उन उनावहाय नों बेयाव आरो बमावबो मस्ला होदेरनो बा गोथां मस्लाफोर दुन्दिया जाहार मस्ला बिदिनो जिरा मस्लाफोर नों मा होनो गोसो बेफ गो उनावहाय लुदेरनानै होनो हायो आरो। बेबायदिनो जोङो नारजि आरो अमा ओंख्रिखौ जानो हायो। आरो बे ओंख्रिखौ दिनै ल' जाग्रा बेबायदि ओंख्रि नङा बेखौ जोङो आगोलनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौनि समनिफ्रायनो जाबोबाय थानाय मोनसे से ओंख्रि जायखौ जोंनि बर' सुबुंफोरा बे नारजि आरो अमा होनबाथाय बयबो जानो लुबैखायो बा खदै गखायो होननानै आं सानो। थिग बेबादिनो आंबो जोबोद मोजां मोनो बे ओंख्रिखौ जानो। आं सान्दों नोंथाङाबो बे नारजि अमाखौ जानो मोजां मोनो।
बो जोबोर मोजां मोनो ओ दिनै नोंथां जों बेबादि ओ बर'नि जानाय लोंनाय जि अनला साम' आरो बेबादिनो नार्जि अमानि सोमोन्दै सावरायनानै जोबोर मोजां मोनबाय। आ दिनैनि सावरायनायखौ बिसांखिनियावनो फोजोबनोसै होननानै आं सानो।
अ गोजोनथों सै।